हेलौ
औ हेल' नोंथां
औ खोनादों
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
आङो दङ ओरैनो बेलासिनि जिरायनानै।
नोंथाङा दिनै मा मा मा ओंख्रि जानायमोन?
आंनि ओंख्रिया दिनै सबायमोन सबायाइजों दाउमोन।
औ आंनिया दालि आरो मैथाजों अमामोन।
अ
ओ नोंथाङा आंजों दसे रायज्लायनो सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
ओ दा नोंथाङा दि सबायजों-सबायजों दाउजों होनदोंमोन नामा नोंथां?
औ।
ओ एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा नोंथाङा जेनेबा सबाइजों दाउजोंखौ बोरै-बोरै संनाय जायो?
औ हागोन।
औ
जोङो गिबियावनो सबाइखौ एवग्रोनानै लाग्रोनांगोन।
औ
साराय नङाबा बे हानि बानायनाय थायोना बे फोस्लांस्लाङा बेयावहाय एवो बेखौ जोङो फोरसिनखौ सिनायो नोंथाङा?
औ सिनायो।
बे हासिबजों जे बानायो हासिब गोदानजों आरो बे सिबखोनदाजोंहाय बानाया। बेजोंहाय एवो जोंनिया एवनानैहाय गोसोबायदि नोङो जाथायावबो हुख्रेमनो हागोन बा मा होनो बेखौ जोंना खामफ्लायावबो फुख्रेमनो हायो बा मेसिनाव सौनो लांनो हायो आरो जोंना बां सिनै बेबायदिनो खामफ्लयाव हुख्रेमो।
औ
दा खामफ्लाय नङाबाबो बे फाक्कायावनो जोंनिया बस्थाफोर बनानै हुख्रेमनो हायो आरो। अन्थाइजों बा नोङो
बे काहानि बे माबा थायोना गेलास गिदिर थायोना? औ बेखौहाय हुख्रेबनो हायो आरो जों बेजों। फुख्रेमो बेबायदिनो हुख्रेमना लानानै मोजाङै सुनानै लाबाय।
औ
औ सुनानै लानानै ओ मालाबा सबाया हाजों खोथा लायो थायो आरो माबलाबा थाब मालाबा थाब मोना बेनिखायनो जों बेखौहाय कुकाराव रु रुग्रोनानै लायो आरो।
औ
औ सोरबा बायदिया रुग्रोनानैबो लाया थिग बेबायदिनो जोङो दाउ जों बा अमाजों जानोखाय गिबियावनो जोङो बेदरखौ मोजाङै सुनानै लाबाय।
औ।
लानानै मोजाङै एवग्रोनांगौ बेबायदिनो गोथाव जानो थाखाय जोङो जेरैहाय जिरा सेरग्रोनांगौ बेनि उनाव बे हानै लाबानाय बा हानानै लाखानांगौ दे फाथो गोथां होनोबा फालौ गोथां बा गोरान बा गोरान आरो सामब्राम गोजा बेखौ सेरग्रायांगौ आरो। बेयो बेसे बेनि गाबा एसे सोलायजासे एवनांगौ आरो, बिदिबा मो जयाव हेलाबा जोङो बेसे जाबाथाय बे बेदरखौ होसनबाय।
औ।
औ होसननानै मोजाङै खोबफा खोबफा एवनांगौ आरो आं बेबायदिबा मोजां मोनो आरो। गुबुना माने आलादा आलादा रोखोमै सङो बेबायदि ओ औ एवनानै आं जोबोद मोजां मोनो एसे फ्राम फ्राम एवोबाथाय बेदरफोरखौ नङाबा एसे बेदराव फिस्ला आरि बायदि थायोना? औ। औ बेबायदिनो अमाफोरबाथाय जोंना रुग्रोनानै लानांगौ जायो। ओरैनो जोङो न'आव फिसिनाय दाउखौथ' रुवा। औ बेबायदिनो जोङो गोथाव जानो थाखाय जिरा, लं बेबायदिनो जाब्राम सामब्राम गुफुर बेफोरखौ देना लानांगौ आरो। जोंनिया थोसेयाव दै थोसेयाव दैयाबाबो बे हासाराव होयो, बेबायदिनो बेखौ बेदर एवनायावहाय होनांगौ आरो। बेखौ होनाय जोङो आङो आं संबाथाय माने संख्रि हाल्दैफोरखौ सिगां होग्रोयो बे मस्ला देनायखौ होनो सिगांनो औ, बेनि उनावहाय जोङो दै होयिनि सिगांनो बे मस्ला दैना लानायखौहाय होनांगौ आरो ना।
औ।
औ नङाबथाय बे औ, नङाबाथाय बे मस्लाफ्रा माने बिनि मोदोमनाया एसे बोरैबा जानो नागिरो आरो। बे सामब्रामाबो आलादा मोनामनो नागिरो आरो माने।
औ।
बेबायदिनो जोङो मोजाङै एसे एवबाय एवबावबाय बे माबाखौ होनानै मस्लाफोरखौ होनानै। बेवहाय जों खा सबाय रुनानै दोनखादोंमोन नालाय।
औ।
बेखौहाय लुनानै होजायो आरो। बेबायदि होआबा जङो दैखौ बुरजा होनानै गोदौ होनानै बेयाव सबाइखौ होजायो आरो दैजों लोगोसे सबाइखौबो होजायो आरो। माने गुबुन सङो आरो जायगा लायै जायगा। जों बेबायदि रुनानै सङो बेबायदिनो दसे गोदौ होबाय। बे बेदरनि बिनिखौहाय रसखौ मा होनो ओंखारनो होबाय आरो बेबायदिनो होनाय जायो औ। एसे मोनबाथाय खांनो लागााहाव जोङो जेरैहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै जों मस्ला दायोायो बर'फ्रा, जेरैहाय थायोबा ददिया मोनो आरो बे जोंना गंगार मस्ला होनो।
औ।
मोनसे दङ बे गुवा मुरि होननाय बे बहुद मोदोमो आरो ओंख्रिया। बेखौ औ जेनेबा मोदोमफ्रु जाबाय आरो ओंख्रिया बेबायदि जोंनि नोंथाङा ओरैनो मा मा संनो रोंगौ?
आंबो बिदिनो रोंगौ आरो माखासे ओंख्रिफोरखौ संनानै जानो जेरै ओ सबायजों साम' बेफोरखौ आरो अमाजों मैथा
औ नोंथाङा अनला ओंख्रि संफेरबाय?
औ संबाय नोंथां।
बे एसे फोरमायदो नोंथांनि संनायखौ जानो लुगैबायो खोमा।
औ दे जागोन नोंथां। जोङो अनलाजों अनलाजों दाउ जेनेबा अनलाजों दाउ नङाबा अनलाजों अमा संनोब्ला जोंनो माइरं नांगोन आरो ना माइरं एसे से नांगोन जेनेबा नों जेसेबांखि माइरं जेनेबा अनला ओंख्रि जानाय समाव लादो माइरंखौ।
औ
औ बेनि उनाव जोङो जेनेबा गामला नङाबा बायदिसिनाफ्राव एसे दसे सम सोमनानै दोननांगौ ना रुइनायनि थाखाय जोङो माइरंखौ।
औ
बेनि उनाव जों सोमखांनायनि उनाव दसे सम जेनेबा रुइजासिम सोमखांनायनि उनाव जों बे दैखौ गारनानै मोजाङै सुनानै बेखौ जोङो दसे जेनेबा खेरखाफ्राव दै फसरनो थाखाय दोननाय जायो आरोना दसे। जेनेबा दैया गगाजोबनायनि थाखाय ओ ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो माइरंखौ गोदोनाथ' उवालावसो देयोमोन नालाय दानाथ' बायदिसिना ग्रिनदार आरि दंना। बेयावसो देयो दाना थाबसिन जायो आरोना बेयाव देबा।
बेखायनो बेफोराव ग्रिन्डार फ्राव देनानै नङाबा उवालाव देनानै लाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओ जेनेबा दाउजों संबा जों दाउखौ माबाबाय गोदानानै मोजाङै सुनानै लाबाय। ओ बिनि उनावहाय सामब्राम बानलु बिदिनो थाव सेरनानै होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव दसे मोजां एवबाय आरोना एवखांनानै एवखांना लानानै दसे गोबाव सम एवनानै लाबाय जाहाथे मोजाङै बेदरनि मोनामनाया खारो। बेनि उनाव जोङो इदिनो बायदिसिना मस्ला हाइजें हाइजें सामब्राम गुफुर इदिनो लं आरि बायदिसिना मस्ला होनानै होगोर होनानै लाबाय आरोना जों ए जाहाथे मोदोम फ्रु मोदोमबावो ओंख्रिया। बिनि उनाव जोङो अनलाखौ फारसेथिं हरबाय आरना दै गुदुङाव हरनानै थौआवहाय मोजां गोदौ होबाय जोङो। गोदौहोनानै जोङो अनलाखौथ' एरबाय थानांगौना नङाबा अनलाया माबायो मा होनो ओ जेनेबा फिथर जायो औ। बेखायनो जोङो एरबाय थादो आरोना दसे सम ओमफ्राय बिनि उनाव दाउखौ मोजाङै एवथुमखांनायनि उनाव जोङो अनलाखौबोथ एरबाय थाना लादो दसे सम एरनानै अनलाया जाहाथे मोजाङै माबायो आरोना जेनेबा लाव लाव जायो
औ
बेनि उनाव जोङो ओ खारै हरनांगोन एसे खारै लाव लाव जानायनि थाखाय। खारैखौ नों जेसेबांखि जायो एसेबां हरदो ओमफ्राय बे उनाव जेनेबा बेदरखौ फारसेथिं जेनेबा दसे खोबहाबनानै दोननानै बेदरा एसे मोजां थाव ओंखारोबा। अनलाखौ एसे मोजां जबहोनानै बेवहाय दाउआव हरदो आरो ना बिनि उनाव जोङो सोरबा सोरबाया बायदिसिना बिदिनो माबा माबि हरबावो आरो ना मस्ला आरि ओमफ्राय नों मा हरो हरबावदो आरो ओमफ्राय बेनि उनाव ओ। माबायावथ' जोङो हालदैखौथ'। एसे होदो हालदै होनानै संख्रि होदो बिनि उनाव जोङो एसे मोजां गोदौहोदो आरो दाउजों लगायनानै जेनेबा अनलाखौथ' होसनबाय नालाय बेदराव।
मा।
ओमफ्राय होसनखांनानै मोजाङै दसे गोबाव गोदौहोदो आरो दाउजों जाहाथे। मिक्स जायो अनलाजों दाउजों ओमफ्राय मिक्स जाहोनानै जोंङो दसे गोबाव गोदौहोदो आरो दसे सम।
औ
एरबाय ओमफ्राय एरबाय थादो आरो खोस्लिजों दसे बे लाथा खानाया खम जानायनि थाखाय ओमफ्राय एरनानै जोङो साखिनायनो हागोन आरो जेनेबा संख्रि नांदोंनाा नाङाखै बिदिनो माबाफोर खम जादों नामा होननानै। बेवहाय नोङो खम जादोंबा एसे हरदेरनो हागोन आरो जेनेबा खारैफोर खम जादोंबा एसे हरदो संख्रिफोरखौ खम जादोंबासो एसे हरनो हागोन ओमफ्रायो मोजाङै। नाङाखैबा हरफिनदो बिनि उनाव जबहओनानै जानो हागोन आरो नों मोजाङै गोथाव जादोंबा साखिनानै जायाखैबा नों एसे गोदौहोबावदो अनलाखौ जबहोबावदो आरो सोरबाया आलु हरो आरोना आलुबो हरजायो बिदिनो गोथावसिन जायो आरो सोरबाया टमेट' होनानै जायो। बांसिन गोथावसिन जायो आरो
बे ओंख्रि संनायाबो जासाबजायो दे आंना दहाय मोनसेया थालांदों बे खारदै होनाया थालांदों जोंना मोन होयो नङाबा मा होनो खारदैखौ सिगां होयोबाथाय बे सबाया। मोना आरो बेबायदिनो अनलायावबो सिगाङाव होनो मोना एसे उनाव होनांगौ आरो।
औ माने आंबो बांद्राय संना जाफेराखै नालाय बेखायनो एसे एनै संना जाबाय आरो
औ जायो दे नोंथां समा जाबाय
औ दे होमबालाय नोंथां
औ दे।